ओ गोजान गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामायखौ जाासनाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथांनिसिमबो सानससेहरनाय थाबाय
आं दा नोंथांजों ओ मोनसे खोथा सावरायनो सानदों बेनो जाबाय ओ जोंनि गेजेराव दा बर'फोरनि गेजेराव ओ मा मा फोरबो एबा ओ जोंनि गेजेराव मा एबा बर' हारियाव मा मा ओ आगजु एबा दामनाय देनाय बेफोरनि बागै सावरायनाय जेनेबा गाननाय जोमनाय बेफोरनि बागै आं नोंथांजों एसे सावरायनो सानदों बेफोरनि बागै नोंथाङा गुवारै सावरायोब्ला फोरमायना होदो
औ औ औ सावरायनो हागोन नोंथां ओ जोंनि बर' हारिनि ओ दामनाय देनाय बा रंजानाय मोसानाय मुसुरनाय होनना बुङोब्ला जों ओ बांसिनानो मिथिखागौ जोंनि बर'फोरनि आंगो फोरबो बे फोरबोआ जाहैबाय बैसागु ओ बे बैसागु फोरबोखौ जों अरायसम फालिबोबाय थायो बा गोदोनिफ्रायनो जोंहा फालिबोखानाय बे फोरबोआ जोंनि थाखाय रंजाथाव फोरबो आरो बे फोरबोखौ जों जोबोर मोजांङैनो गाजा गोमा जायो रंजानाय बाजानानै जों फालिनाय जायो ओ बैसागु फोरबोआव जोंहा ओ फालियोब्ला सैथो दाननि जोबथा खालाराव जोंहा मोसौ गिबियावनो जों मोसौखौ थुखैनाय जायो ओ मोसौखौ ओ बिदिनो ओ सैथो दाननि जोबथा खालाराव थुखैनाय जायो आरो बैसागोनि से खालाराव जोंहा ओ मानसि बैसागु होननानै बुङो जे जेरैहाय जोंहा मानसि बैसागु होनना बुंङोब्ला जोंहा गामिनि दौरि दौदिनि बा गेदेर गोलाव जोंनि न'खरनि आइ आफा आबै आबौ आदा बाजै बेफोर बेसोरखौ जों बिसोरनिफ्राय बोर लानाय जायो बा बिसोरखौ जों खुलुमनाय जायो बा बिसोर खौ जों मान बावनाय जायो आरोोना नोंथां बे बैसागो दाननि से खालाराव बिसोरखौ जों खुलुमनाय जायो बिसोरबो जोंनो बोर सारस्रियो उन्दैखौ जोंनो मान होयो गेदेरखौ जों मान होयो बिदिनो जोंहा बैसागु फोरबोआव ओ बेबायदि खालामो आरो आरो नैथि सानखालि जोंहा बैसागुनि ओ नैथि खालाराव जोंहा गास गासैबो ओ गामिनि सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गथ' गथाय गासैबो ज' जानानै जोंहा ओ बर' हारिनि दामजु जथाफोरखौ लानानै जों गामियाव रंजानो ओंखारलाङो आरो ओ बे ओ रंजानायनि गेजेरजों जोंहा जोंनि बर'फोरनि दामजु होननानै बुङोब्ला जों जोंनि खाम ओ बे ओ दामजु खामखौ लायो आरो सिफुं सेरजा जथा थरखा बेफोरखौ लानानै जों ओ खुगा मेथाइ खनै खनै जोंहा न'खर न'खर ओ दामै दामै ओ जोबोर गाजा गोमजायै रंजानाय जायो आरो।
औ नोंथां।
ओ जोंहा बैसागु फोरबोआव ओ से खालार खालि जोंहा ओ थालिरनि फस्लाखौ ओंख्रि जायो होननानै नोंथाङ मिथिगौ‌ जानांगौ ओ बे बैसागो फोरबोआव। जोंहा ओ खाबथिंनाय मैगं जायो, जेरैहाय जोंहा ओ हाग्रानिफ्राय मोननाय गोबां मैगंफोर दङ जेराव गोदो गोदाय। बुङा मानो ओ जौसे से ओ मैगं खांनानै जायोब्लालायनो जोंहा जोंनि देहायाव जानाय बेराम आजारफोरा हामो। बा बेराम आजार जानो हाया बेबादि बुंनाय फोथायनाय दङ आरो बेफोरबाय गिमार्टआव जोंहा बुंनो थाङोब्ला जों बिदिनो गोबां ओ खांथिंनानै जायो। बेयो बैफोर मैगंफोरनि मुङा जाहैबाय जोंहा ओ ओ दिंखि खियाखौ जायोदो बिदिनो माथि गालदाब मानिमुनि माइसुनद्रि खिफिलेवा‌ ओ ए थास' बिथ्रि बेफोरखौ जोंहा खांथिंनानै नागिरनानै संना जायो आरो। ओ जोंहा मोसौ थुख थुखैनाय होननानै बुङोब्ला मोसौ मोसौखौ मानो थुखैयो होननानै बुङोब्ला जोंहा गोदो बुंनाय दङ। ओ मोसौखौ जोंहा थुखैयो जाहाथे जोंनि ओ मोसौफोरा जेबो बेमार आजार जाया जोंनि न'खराव मोसौआ लोब लोब बारियो बेनि थाखाय मोसौखौ थुखैनाय जायो, मोसौखौ थुखैनाय जों ओ बिदिनो लाव फान्थाव हालदै बेफोरजों माला सुनानै थुखैनानै गानहोयो आरो आरो बिदिनो मोसौनो फुथा फोनो। हांगारखौ फुथा फोनो आरो फुथा फोननायनिबो मोनसे नेमखान्थि दङ। ओ जोंनिहाय फोथा फोनोबालायनो हाग्रानि ओ मोसा बा मु मुफुरफोरा ओ जोंनि मोसौखौ ओ जेरैहाय अरथारनानै लाङा बा ओ बुथारनानै गालाङा बेखौ ओ मानिनानै बा बे बेखौ फोथायनानै मोसौनो थुखैखांनायनि उनाव थाव गुबैजों बे हांगारखौ फोथा फुनना होनाय जायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
अ बिदिनो जोंना ओ बैसागु फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालिनानै बा रंजानानै ओ न'खर न'खर हाबनानै मोसानानै ओ जा न'खरा एबा जा मोनसे अनसुंथाइ हरो बा सोरबा फैसा हरो सोरबा माइरं हरो बेफोरखौ जोंहा खांनानै लाबोयो, आरो लाबोनायनि उनाव जोंहा बेखौ ओ बैसागुखौ सान स्निहा स्नि खालारालासे फालिनाय जा गोदो बुङोमोनलायनो ओ बैसागुखौ ओ बैसागो दाननि मास मोनसे गाहामलागै फालिनाय जायो नाथ नाथाय आथिखालनि ओ समजों लोगोसे गोरोबफानो थाखाय जोंहा ओ गोबां सुबुंफोरानो सानस्निहालागै बैसागु फोरबोखौ फालियो होननानै। ओ मिथियो आरो आरो बे सानस्नि फालिनानै ओ फालिनायाव जोंहा मोसानानै गामि गामि रंजानानै मोसानानै। मोननाय रांफोरजों जोंहा ज'यैनो ओ मोखां नायलायलाय। से ओंखाम जायो बोथिसे ओंखाम जालायो आरो।
ओ नोंथाङाबो बैसागु फोरबोखौ माबादि ओ फालियो नोंथाङा? आबो एसे फोरमायनो ब्ला फोरमायनो हागोन आरो।
जागोन नोंथां निस्सय नंगौ नोंथाङा फारि फारि ओ फोरमायलांजोब्बाय आ नोंथांनि आं बे फोरमायनो होनायखौ आं जोबोरबो गोजोननाय मोनदों मानो होनब्ला आ बो थारैनो सैथो बेनिखायनो आंबो हानायखिनिखौ एबा आ गोसोआव
औ
जा फैयो बेखिनिखौ आं नोंथांसिम फोरमायना हरनि नंगौ थारैनो ओ जोंनिफ्राय जोंनिफ्राय उन्दैनिफ्राय लानानै गेदेरसिम न'खर न'खर जों बयबो माइ गस्ला गामसा गाननानै सिख्लाफोर बोराय बुरैफोर बोराय बेन्थ' बयबो गस्ला एबा दख'ना गामसा गस्ला गाननानै जों बयबो न'खर न'खर खांथिंनानै जों ओ गोबां दामजु दं ओ हारमुनिनिफ्राय लानानै आरो गोबां बायदि बायदि दं दामग्रा जु दामग्रा देग्रा बेखौ लानानै जों न'खर न'ख खर ओ न'खर न'खर दामनानै जों मोसायो ओ मेथाइ खननानै जों रंजायो बयबो ओ बोराय बुरै बेन न्थ' जों खुलुमखांनायनि उनाव जों ओ‌ जायबा न'खराव हाबैगोन बिहा बिसानि फेमिलि एबा न'खराव ओ गोबां सुबुंफोर दं गुब गोबां सुबुंफोर थायो जों बेफोरखौ जों सिगां दुगै ओ सिन्देल खुनानै एबा बेखौ जों बोराय बुरैखौ जों बयखौबो मान एबा सनमान खालामो बिनिखायनो जों ओ उन्दैया गेदिरखौ सनमान खालामनाय जोंनियाव बे मोनसेया इसे गोदोनिफ्रायनो बे मोनसे हुदा दं बेनिखायनो जों बिखौ जों दासिमबो सोलिनानै दं बेनिखायनो जों उन्दैखौ उन्दैया गेदेरखौ मान होनायखौ जों दासिमबो नुबाय दं आरो सोलिबायबो दं आरो बे मोनसे जोंनि बर' हारि मुंनि मोनसे बैसागु मानो होनबा जों बैसागु होनोब्ला जोंहा मोनसेया बोसोरा खनसेल' फैनाय बेनिखायनो जों गाजा गोमजायै जों बोस सोराव खुङो आरो मोसानानै जों रंजानानै जों बयबो ओ गोसोखौ थामसा एबा एन्टारेस्ट खालामो बिनिखायनो जों ओ जाहाथे जोंनि जोंनि ओ लाइमोन एबा उन्दै उन्दै जाबोनाय गथ' फिसाफोर ओ उन जोलैफोराबो जा बे जोंनि बे ओ बर' हारिमु हारिनि बैसागो एबा मोसानाय कालसारखौ लाखियो जाहाथे ओ रावबो बावनानै थाङा उन्दैया गेदेरखौ नुब्लासो जाहा फैनाय फैबाय थानाय उन्दै उन्दै लाइमोनफोरा जोंनि बे मोसानाय एबा मुसुरनायखौ नुब्लासो अब्लासो जोंनि ओ नुनाय जों रंजानाय बेखौ नुब्लासो उन्दैफोराबो सिखायगोन एबा रोंलांगोन बेनिखायनो जों बिखौ ओ दामजु लानानै जों न'खर न'खर न'खर बयनावबो ओ मोसाथिङो जेरैहाय थाबाय थाबाय थांनानै जों बेसेबा सान्दुं सान्दुं सान्दुं लानानै सान्दुं सान्दुं थाबायथिंनानै जों न'खर न'खर नाबो मोसाथिङो आरो न'खराव जाखिनि फैसा हरो जा आरो न'खराव अनसुंथाइ हरो माइरं जा फैसा जा बेखौ लानानै जों राननावो दाबि दुबि गैयालासे जोङो मोसायो आरो बेजों मोसाखांनायनि उनाव जोङो बयबो ओ मोसाखांनायनि उनाव ओ ज'यै जों हाथाय एबा बाजार बायनानै फैसाखौ ज'यै बेसेबां रां रां जादों बेसेबां जायाखै बेखौ जों साननानै ज'हाय ओ मोनसे तारिक एबा सम थारिख एबा देट मोनसे लागोन बिनि उनाव जों ज'यै ओ मैगं ओ हाथाय बाजार बानायनाय जों ज'यैहाय खाना एबा सावरि बादालि एबा ओ बे दर एबा बायदिसिना गोबां जाग्रा मुवा दं गोबां मैगं बायनानै जों बे ज'यै मो खां नायलायलायहाय ओ जों खाना जानाय जायो आरो बेनिखायनो जों ओ बेफोरखौ जों लाखिनो बा लाखिबाय थानाया मोजां मानो होनब्ला ओ बे मोनसे जोंनि हारि हारि एबा बर' जाहाथे ओ जोंनि हारियाव फैबाय थागोन उन्दै उन्दै बेफोरबो जोंनिफ्राय गियान मोनलाङो आरो सोलोंलांबाय थानो मोनो। बेनिखायनो जों बेफोरखौ गारनो हाया आरो मोनसे ओ सो गुबुन गुबुन जायगायाव दं गोबांथ' गोदोनि दिनावथ' ओ दा दाथ' दा बारा एसेबांदि सोलिला सिगांनि दिनाव बक्स बायदि दोननासो गोबां मोसायोमोन दानिया गोबां खम जाबाय आरो गोदोनि दिनाव मोसानायाबो एसे लाब्रा टाइपमोन मानो होनबा दा जोंनि एरियायाव गोबाङावनो जाबाय माबा मोनसे ओ बयनाबो एखे एबा समान समान मोसानाय गोदोथ' बांसिन लाब्रा एबा सोरबाया दख'ना गाननानै मोसायो हौवायानो जा हौवा जानानै दख'ना गाननानै मोसागोन सोरबा बायदिया ओ गोबां दामजु लायालासिनो बक्स एबा गोरायाव आलायनानै ओ लोंनानै एबा जानानै लामा सामा गोलैथिं गोलैथा जानानै थायोमोन। बिबा सोर हबे गामिनि बियो हबेनि रावखौबो मिथियामोन दा जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि योखौ गारनो हमबाय मानो होनब्ला बेफोरबायदि लोंनानै जानानै लामा दाबसे जायगायाव गोलैना थायोब्ला जोंनिखौ जोंनि बर' हारिखौ गुबुन मानसिफोरा नुयोब्ला मुगैगोन। बिनिखायनो जों बेफोरबायदि ओ लोंनाय जानाय आरो बोसोराव खनसेल' फैनाय बेफोरखौ जों मोजाङै मोजां जों फालिलांनांगौ आरो दा नोंथांसिम आं जाखिनि हायो फोरमायगोनाङा बेखिनियामोन नोंथांसिम
नोंथांनिखौ खोनाना आं जोबोर गोजोननाय मोनबाय बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर नोंथांनिसिम।
औ औ दे